औ
हेल' औ खोनादोंना नोंथां? मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय नोंथांनिसिम बावहरनाय थाबाय औ नोंथां खोनादों ना
अ
औ खो औ खोनादों नोंथां
औ खोनाबाय
औ मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय नोंथांनिसिम बावहरनाय थाबाय
औ
ओं दा बे समाव ओ नोंथांजों बिजाबनि सो सोमोन्दै रायज्लायनो थाखाय नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा बिजाबनि सोमोन्दै नोंथांनि बुजिनायाव माबायदि नों एसे फोरमायना होनो हागोन ना? औ दे बिदिब्ला फोरमायनायसाय
जोंहा ओ आं बेहा ओ जोंहा बिजाब गांसे दिहुनोब्ला जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं मानो होनोब्ला जोंहा बिजाब बुंनाय लोगो लोगो ओ लिरनायनि गोनांथि ओ जानानै फैयो आरो नंगौना नोंथां
औ
ओ लिरगिरिनि लिरथाया जोंहा मिनिंफुल गोनां जानो नांगोन। उन जेरै ओ उन्दै उन्दैफ्रा बा ओ सुबुंफ्रा बे बिजाब ओ बिजाबफोरखौ फरायनानै ओ गोसोआव गियान ओ मानोबा मोनसे सोलोंनो हायो अब्लासो बेखौ ओ नायखांगिरि बिथांमोना ओ बिजाब सेबखाङो ओ सेबखाङो ओ लिरगिरिफ्रा बायदि रोखोमै लिरथाइ लिरो जेरै ओ रायथाइ खन्थाइ खन्थाइसा सल' सल'मा बेफोरबायदि लिरो आरोखि ना नोंथां
औ
आ गावबा गाव गोसो सानखांथिजों ओ लिरगिरिफ्रा लिरो आरो सोरनिबा जिउ खौरांखौ लानानै लिरो। एबा गेदेरफ्राबो ओ गेदेर उन्दैफ्रा जाहाथे ओ माबा मोनसे मोजां सोलोंलांनो हायो बेफोरबायदि साननानै लिरनो लिरनायखौ गोबांखौनो नुनाय मोनो आरोखि।
औ नोंगौ
ओ आरो रायथाइगिरिफ्रा ओ बायदि रोखोमै लिरबावो जेरै सोरनिबा मा होननानै बुङो नायजाब सावथुन बायदिसिना बेफोरबायदि रोखोमै लिरलाङो आरोखि ना थ' जोंहा बिजाब गांसे लिरनायाव रायथाइगिरि नांग्रोगोन गिबियाव
औ
थ' रायथाइगिरिफ्रा रायथाइगिरि होनब्लाबो जाया जायनो जायनो गोसो बेनो लिरबाबोथ' रायथाइगिरि जानो हाया नालाय जोंहा रायथाइगिरिफ्रा लिरखांबाय लिर‌ खांनायनि उनावहाय जोङो रायथाइगिरिनि लिरनाया जादोंनाा जाया बेफोरखौ संदानग्रा आरोबाव गोबां अ मा होनो बेखो अ संदाननो थाखाय जोङो ओ गोबांनोनो देखायग्रोनाय जायो आरोखिना थ' गोरोंफोरनो बेनि उनावहायसो जों ओ बिजाबखौ ओं सेबखांनो हायो आरोखि
औ नंगौ
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बेफोराय
औ हागोन
बिजाब होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बेयाव गोबां रोखोमनि बिजाबफोरखौ जों नुनो मोनो
अ
नङा होमबा
औ
औ अ बे बिजाब बिजाब होनोब्ला बे बिजाबखौ सासे मानसिजों माने सुबुंजों लिरजानाय होननानै जों मिथियो बिजाबा गोबां रोखोमनि बिजाबफोर दङ खन्थाइ सल' सल'मा रायथाइ बेफोरबायदिनो बे बिजाबाव बेबायदि थायो आरो बे बिजाबा मा होनो ओ बिजाबा गोबां रावनिबो दङ इंराजिनि दङ बर'नि दङ एसामिसनि दङ बेबायदिनो असमियाफोरनि दङ आरो मा सानथालिफोरनि बेफोर बायदिसिना दङ। बेबायदिनो गोबां रोखोम रो खोमनि गोबां रावजों लिरनो मोन लिरनाय बिजाबफोरखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो बर'फोरनि गेजेरावबो जोङो गोबां बिजाबफोरखौ नुनो मोनो जेरै ओ आलायारन लेखा आरो बे जुजाइनि अर बेफोरबायदि लेखाखौ जों नुनो मोनदों बेफोर बिजाब फोरखौ गोबां ओ गेदेर सान्थौगिरिफोरा बे खौ लिरदों। बे गांसे बिजाबाव मा ओ गांसे बिजाबाव माबायदि आं एसे फोरमायना होनो।
औ
ओ गांसे बिजाबाव बेबायदिनो ओ खन्थाइ थागोन। सल' थागोन। बिदिनो सल'मा बेफोरो थायो।
औ
आरो बेयाव गुबुन गुबुन लिरगिरिफोरखौ जों नुनो मोनो। जेरै मनरन्जन लाहारि ओ बेबायदिनो
औ
गोबां रोखोमनि मा ए गोबां सुबुङा बे खन्थाइ आरो रायथाइफोरखौ जों लिरलांनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ
बे बे बिजाबनिफ्रायनो जोङो गोबां गियानफोरखौ जों आरजिनो हायो बुथुमनानै लानो हायो। बे बिजाबनि गेजेरजोंनो जोङो मा होनगोन जोंनि थांना थानाय बिदिनि लामाखौ जोङो दिहुननानै लानो हायो। बे बिजाबखौ ओ सासे ओ फोरोंनो थाखाय बे सासे बिजाब मोनसे बिजाबखौ ओ माने बुजिनो थाखाय जोंनो सासे फोरोंगिरिनि गोनांथि जायो। नङा होमबा औ बे फोरोंगिरिनि गेजेरजों जोङो बे बिजाबखौ फरायनायाव बे बिजाब खौ बुजिनायाव जोङो मा सहाय मोनो। सहाय मोनो होननानै जों बुंनो हायो। आरो बेनिफ्राय मा होनगोन? जोंनि ओ बर'फोरनि सल' सल'माफोरनि बागै गै आं बुंनि एसे ओ बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि माने ओ सल' सल'माफोरा जाहैबाय ओ आलाय आरन आरो बे जुजायनि अर आरो तेजिमला ओ बेफोरखौ जों मोननो हायो।
औ
नङा होमबा औ आरो बिजाबनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे माबाफोर बुंबावनो हागोन नामा?
आ बिजाबनि सोमोन्दैथ' ओ हागोन। थां जोंहाथ' नोंथाङा दानिसो ओ फोरमायलांखाबाय। ओ गोबां रावनि लिरनो हायो होननानै नङा होमबा नोंथां?
औ।
ओ जोंहा ओ फरायनायनि अनगायैबो ओ जोंहा ओ बायदिसिना आउटसनल आउट नलेजनि बिजाबफोरबो जों नुनो मोनो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ जेरै जेनेरेल नलेज होननानै जों बुङो नङा होमबा?
औ औ। ओ बे ओ आउट नलेजनि अनगायैबो आरो जोंहा ओ ओ आथिखालाव ओ गोबां साख्रि बाख्रिनि गोबां बिजाबफोरबो ओंखारबाय आरोना नों ओ जेरैहाय जोंहा बिजाबफ्रा ओ आसाम पुलिसनियानो जा ओ सेन्ट्रेल गभर्मेन्टनि साख्रिनियानो जा ओ दा बायदिसिना जेरै साख्रि दं बेफोरबायदिनो गोबां ओंखारलांगासिनो दं आरोना थ' जोंहा बैफोरखौ ओ ओ लिरनो थाखाय सासे ओ लिरगिरिनि गोनांथि जानानै फैयो।
औ।
बिथांमोना ओ रोखा रोखायै थानानै जोबखांनानै होयो ओ दा जोंहा फरायनायाव बा सोलोंनानै लानायाव ओ जोंहा गोबां गोरलै जायो आरखि
औ। नंगौ।
बिनि उनावहाय जोंहा ओ गोबां जों हमनानै ला ओ एसामिस इंलिस हिन्दी बायदि रोखोमावनो बिजाब लिरलाङो आरोखि।
औ। बिदिनो नोंथाङा रायथाइगिरिफोरनि नाम एसे बुंनो हागोन नामा?
रायथाइगिरि सानैसोनि फोरमायनानै होनो हागोन आं। जेरैओ
औ दे बिदिब्ला
ओ गपिना बरदल ओ
औ।
बेनि उनावहाय
निल कमल ब्रह्म।
औ औ। ओ कलागुरु बिष्णु प्रसाद रा राभा आरो
औ।
मा मामोनथाय बावगारलायलाङोलै नोंथां थ' गोबावबो जाबायना स्कुलफ्राव औ स्कुलफोर कलेजफोर थाङैया गोबावबो जाबाय नालाय ओ नोंथांमोननि नामफोरखौथ' एसे ओ बावनो हमबायबो थ' नोंथाङानो फोरमायनानै होदो होननानै आं सानो आरोखि। गोसोआव दंब्ला।
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों बिदिब्ला जोंहा बिजाबनि सोमोन्दै नोंथाङा ओम मा होनगोन दा आं मिनथियैगखौ नोंथाङा फोरमायनानै होबाय आरो लोगोसे जोंहा बे समावबो नै जानानै फैबाय बिदिब्ला ओ नोंथांखौ गोजोननाय थाबाय बिदि बिजाबनि बागै गुवारै बेखेवनानै होनायनि थाखाय।
औ नोंथांसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय औ औ औ।
औ